खोनादों नोंथां?
दे बुंलाय।
आं दोङो आं दिनै बर' जोंनि बर' समाजनि बागै आरो लोगोसे जोंनि समाजनि जेंनाखौ एसे नोजोर होनो थाखाय नाजानोसै। दा गिबि गिबियावनो जोंनि बर' समाजा आवगायनि रुजु जुनायाव
एसे मोजां फैदोंबाबो जोंनि समाजाव गोबां जेंनाया जोबनो थाङाखै बेफोर जेंना बेफोरनि गेजेराव गिबि जेंनायाथ' जों मोनथिखानाय जोंनिया सोलोंथाइनि सोलोंथायाव जिबाय जौगानांगौ बे जौगायाखै नैथियाव जोंनिया दङ आ गारजेनफोरनि सांग्रांथिनि आंखाल आरो बिदिनो थामथियाव बुं थाङोबा जोंनिया निसा निसाबा जौ जुवा निसा एबा जौ जुवानि बाहायनाया दाबो खम जायाखै बांदोंसो लोगोसे बे आरो मोनसेखौ बे जोंनिल' नङा उन गुबुन समाजनिबो बियो बे खम बैसोआवनो जुलि जानाय बिदिनो आरो जों मोनबावो दा जोङो फारियै सावरायनो आखायाव लानोसै दा नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैबाय आंबो खोन्थागोन जे सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगायैनि जाहोनखौ नोंथाङा माबायदि नायोबा मा सानो नोंथाङा
दा सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगायाखै होनोब्ला जोंहा आं बारा आयदिया गैया नोंथाङा खिन्थाग्रोदो दे
एसे साउन्डखौ बारायनो हागोन नोंथां
अखोनायाखै नामा
दे रोखा रोखा खोनायाखै
अ माने नोंथाङानो खोन्थाग्रोदो दे आं बारा एसे आयदिया गैला बिनि सायाव
आतसा थिखगानो दं त आंनि नोजोराव जोंनि समाजाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगा दोंहय नाथाय थोजासे नङा। मानो थोजासे नङा होनो अब्ला जों नुदों एसेबां बि-ए एम-ए पास जहा ओंखारबाय। थेवबो जों गोबांङानो माबा लानो हायाखै। गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै। बेनो मोनसे फोरमान जे जोंनि समाजा। दाबो मा नङा राफोद नङा सोलोंथाइ बिथिङाव जुदि राफोद मोनबा मेक्सिमामानो गावनि आथिआव गसंनो हागौमोन। लोगोसे ओमफ्राय दानि फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ एसे नोजोरैबा नुनो मोनो बिथांमोना फरायनायनि फारसे गोनांथिखौ खम होयो आजिखालि। हेलौ माने मा बुंगोन बेखौ ओ थासारियानो एसे बोरैबा जाहैदों आरोखि। जे फरायनायनि मोनसे हावाया दङबाबो। गैया बायदि जाहैदों बिदि दाम सपत बेरायलाय बेरायलि आरो बायदिसिना गाज्रि खामानिजों लोब्बा थानाय बेबायदियाव जोंनि बर' समाजफोरा एकदम। लाइमोनफोरा। बांसि सिन दंङ आरोखि आधायाव आधायानो दं आरोखि।
औ।
बे बेफोरो जोबोद उम उम। साननो गोनां जाहोन आरो। बेफोरनि जाहोनावबो जोंनि ओ माबाया लाइमोनफोरा सोलोंथायाव जेरैबायदि जौगानांगौ जौगानो हायाखै। लोगोसे गाज उम। गारजेनफोरनिबो खोथा थाबाय
जोंनावथ' बयबो मबाइल इउस खालामसै नालाय। दा बांसिनानो मबाइलाव। बांसिन गोसो होसै आरो ओमफाय। बे मबाइलखौ बाहायब्लाबो जोंनि बर' लाइमोनफोरा ओ मा होनो मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै आरो बा उम मेक्सिम
उम उम
हानद्रेड आव फिफ्टि पारसेन्टसोयानो मोजां खामानियाव बाहायनो रोंङाखै आरो ने ओ जुदि मोजां खामानियाव मबेइलखौ बाहायनो रोंनायमोनबा जानो हागौ दा ओ जौगागौमोन दा बयबो गेमावसो थानाय नुनो मोनसै बे आरो बांसिनखौनो ओ गेम गेलेनानै माने ओरैबायदि मोनसे लब देखायनाय नुनो मोनगासिनो गेम गेलेनानै फैसा मोनो होननाय
ओम ओम
ओ बिसोरथ' अबाव मोननो ने बेबायदि बे एप्सफोरखौ बेफोरनि थाखायनो खुलिदों जानो हागौ आंनि मोनदांनाय आरो बेयो माने ओ गथ'फोरखौ बे गेमाव फैसा मोनो होननानै गेलेहोनानै जाहाथे ओ इडुकेसनाव माने फरायनायाव सो सोलोंथायाव एसे थालांनाय बेफोर नोजोरखौ बोनानैसो बिसोर जानांगौ बेफोर गेमनि एपसफोरखौ दिरुनदों बेफोरबायदि मोनो आरो माने आं
ओम ओम बेबो बेबो मोनसे बेबो मोनसे जोबोद ओ सोलिफु जेंना आरो जों मानो जौगायि जाहो मानो जौगायाखै होनबा बियो जोबोद गिदोर माने जेंना आरो बियो बे सुनि बाहा बे मबाइला थाखायो थाख हायोबा ओरैनो बेयो मायाधारि जिनिस बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो। ओम बे निस्सय बोगोन आ रो बिदिनो जोंनि ओ लाइमोनफोराथ' फ्राय बाहायनो रोंखाया जोंनि माबाखौ होनबा डिभाइसखौ बिसोरो बाहायनो रोंखाया बिसोरो ओरैनो इसोरनिया आरैनो बिबेका खम साननो हानाय बुजिनो हानाया खम बिसोरो मोजां गाज्रि बिसार खालामा जेरै थिं गोसोया बोगोन बिथिं थांबाय बिसोरो मोजांंथिंथ' गोसोया बोया खहसआव ओम
ओम जोंनिया जोंनि समाजाव माने दासिमबो बे मोनसे खामानिया दंङ ओ जौ जौ सौनाय मावनाय आरो माने जोंनि बिमा बिफ फाफोरा बर'नि आरो माने बर' समाजनि बिमा बिफाफोरा दासिमबो बे जौ ओ जौखौ मावनानै बे जौ फाननायावनो रां खामायनायावनो माने गोदोसोनानै थायो आरो बेयाव फिसाफोरखौ एसे केयार लानो बावगारलाङो आरो बिसोरो फिसाफ्रा मा ला माजों थांदों मा लामाजों मोजांखौ लानो रोंदोंना रोङाखै बेफोरखौ एसे थाल लानोबावो आरो बिसोरो केयार खालामनोबाव माने जोंनि रांखान्थि हालोदाबबो जोबोद गाहायाव दं दासिमबो जोङो माबोरै रांखान्थि आरजिनो हागोन बेखौल' माने नागिरो आरो जोंनिया बांसिन दा ओरैनो गोजों ओ मा होनगोन बे जायफोरा एसे गोजौ थाख नि बिसोरनियावथ' बिसोरनिखौ एसे मोजां नुहुरो माने बिसोरो एसे फिसाफोरखौ बांसिन केयार खालामनो हासिनो आरो माने बिसोरनियाव राङा बेयाव थाखाबाय जाहैबाय नालाय जोंनियाव राङाखौबो खम जाहैबाय नालाय एसे जों बांसिन रांखान्थि खौ जौगाहोनो नाजाग्रोयो आरो बेफोरबायदि
नोंगौ बे समस्या लोगोसे रांखान्थि समसाबो थाबाय आरो नैबेबो जोबोद माने सरकाराबो आखाय होनो गोनां जादों जे खम बैसोआवनो जुलि जानाय बेयो जोंनि समाजखौ जोबोर खहा लाबोदों आंनि बायदिबा मानो होनोब्ला जाय फराय जाय जाय लाइमोन बिथांमोना गावखौनो सामलायनायाव मा नङा राफोद नङा रांखान्थिनि बिथिङाव राफोद नङा गियाननि बिथिङाव राग'नाय नङा बेथिंबो बिसोर मा नङा कमप्लिट नङा थ' बै समाव बिसोरो संसार जानानै बिदिनो गथ' गथायाइ बोरै गाइड लागोन बिसोरो बोरै जोथोन लागोन गावनो थिग नङामोन दा बिदि मोनसे सास सारिजों जुजिलांनायाव जोंनि फरायसाफोरा एसे माने आधा माजा खाना फैयो बिसोरना थानांगौ जिनिसफोरा थाया बेबायदि आधा बिसोर ना मा जाना फैखायो ओ आंखाल जाना हो ह बिदियाव बिदियाव जोंहा ओस समाजा माखासे लस जाखायो आरोखि आंनि मोनसे नोजोराव ओंखायनो सरकाबो जिदाइन बोसोर बोसोर आरो नैजि बोसोरखौ खाना होदोंमोन थानो हाया जोंनि मानि दा गियान गैयिखौनो नङा बिसोरो जिहेथु गावनि लाइफखौ साना बिसोर गावनि ओ गोजोननायखौ सुफुंनायखौल' सानो बिसोरो लोगोसे उन सिगांखौ गैया न'नि फेमिलि मेम्बार्सनि खोथा एखा साना बिसोर सोरबा दुखु मोनगोन दं केयार गावसोरनि गोसो बायदि बे बेबो जोंनि समाजनि गेजेरजोंनो आरो बिसोरखौ नुनानै गुबुना फल' खालामो उनसङो उमुगानो मालाय इदि जाबाय थ' मा सानो नोंथां
बेफोरखौथ' जोंनि सरकारा बिदि नेम थिखा ओ जोङो मानिनानै सोलियाखै बेफोरखौ होमब्लासो जोंनि समाजाबो एसे जौगानाय फैगोन।
ओम
आरो माबा बुंबावो नोंथाङा
आ जों ओ जों माबाखौ बुंदोंमोन समाजारि जेंना अ अ खोनादों जों माबाखौ बुंदोंमोन समाजारि जेंनायाव माबा एसे एनै एसे एनै जोङो टाइमा एसे दंबावो ए
बिदिनो जायो मोनाम
ओ मा होनना बुंदों जोङो हेलौ
औ खोनायाखै
खोनायाखै न'
औ बिदिनो थेरदों आरो साउनाबो बारा फैयाखै खोनाखायाखैनो
आदसा आंथ' मोजां सामोन रायलाय दों आरो थ' बियाव आं मा बुंदों आं मा बुंदों खोनादों खोनादों हेलौ अ आं मा बुं आरो जोङो जोंनि समाजनिया
औ
आंनो बुंनोसै माने जौ जुवा बे जोंनिया ओ आवगायाव जेरैमोन बेरैनो दङा बा खमथ' जाखाया बारायदोंसो। बे जौ जुवायाबो जोंखौ माने जोंनि समाजखो जोबोद गुबुंले खालामदों होननानै आं सानो आरो खि जिहेतु फरायसा फोरा जौ जुवाजों माने सोमोन्दो थायो आरो दानिया आरो बुंनांला द्राग्स ड्राग्सबो फैबाय दे जों लाखिथनोसै जोङो उनाव रायलायबावगोन।